बायना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों। ओ दायो आङो नोंथांनावहाय फन खालामनायनि जाहोनानो जादों दोन जाहैबाय नोंथां आं दिनैहाय नोंथांजोंहाय बे जोंनि बारि बागानाव मोननाय मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथ माने गोथां मैगंनि सायावहाय माने ओ बा फिथाइ सामथायाइनि सायावहाय सावरायनो हरदों आरोना नोंथाङा सम होनो हागोन ना नों
औ हागोन नोथां
औ दायो जोंनावहायथ' मैगं थाइगं होननानै बुङोबा गोथां मैगं बा जों आबादथिलियाव बा जोंनि बारि बागानावहाय मोननाय मैगं थाइगं गौ जों नायोबा गोबां रोखोमनि माने मोननो हायो आरोना ओरैथ' जोङो आबादफोरखौ जोंनि न'आवनो मावनानै लायो जेरै ओ माइ आबाद फोरखौ मावो नाथाय आबादजों लोगोसे जोङो आबाद मावनानै बेखौ माइरं बानायनानै जोङो बेखौ ओंखाम महरै जायो नङा होमबा थ' ओंखामखौथ' जोङो ओरैनो ओ जा जाया नालाय ओंखामजों जाया जानो थाखाय जोङो माने मैगं थाइगं बेफोरखौहाय गायनानै लायो आरोना दा जा जोंना बारि बागाननि आबाद बा जोंनि मैगं थाइगं जोंनि बारियाव मोननाय गोथां आबादफोर बेखौहाय जोङो नायोबा बिदिनो गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरैहाय जोङो ओ न'नि उसुंफ्राव बा न'नि लांगोनायाव बारियावहाय जोङो ओ बिदिनो बिदिनो थाइबें आरो भिन्दि फोरला नङाबाबो जोगोनार बिदि बायदि बायदि रोखोमनि मैगं ओ थाइगंखौहाय मोनो आरोना नोंथां बेखौहाय जोङो माने ओ माब्लाबा माने औवाफोर बै औवाफोरनि ओ बिजौफोरनि जे औवा खौहाय ओ बिजौनि बे जेंसिखौहाय बा माबाफोर ओ दालाय गोनां ओ बिफांफोरखौ माने दानस'नानै माने जोङो ओ बेफोराव ओ जेंसि होनानै माने बे बिफां बेन्दों बेनलाफोरखौहाय बाहाय जोगोनार बा फोरला बा खां ख्रिखला बेफोरखौहाय मान होनानै फिथाइ थायहोनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोङो जुदि जोगोनार बा फोरलाफोरखौ बा बा खुमब्रा बेफोरखौहाय थायबेंफोरखौ जोङो माने ओ मोजाङैहाय फिथाइ थायहोनो बा बिदिनो ओ मोजां फिथाइ लुगैनानैहाय जोङो माने साबसिनैहाय जेंसि होनानै हाय माने बेफोर फिथायखौहाय ओ माने मैगंफोरखौहाय फिथाइ थायहोनाय नुनो मोनो आरोना जेरैहाय औवाफोरखौहाय दाननानै औवाखौ सिंखावनानै बेहाय औवा गायनानै आरो औवाजोंनो जों जोङो बेखौओ ओ जे ओ मा होननांगौ जाखो माने गोजौआवहाय माने मोजां न' बानायनानै न' बायदि बानायनानै माने जोङो बेवहाय जे जोगोनारफोरखौ बा फोरलाफोरखौ मान होनानै फिथायाइ थायनायखौ नुनो मोनो आरो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे बेनि अनगायैबो जोङो फानलुफोर गायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय हाय ओ दानि मा होनो बोथोरफ्राव फानलुफोरा माने मैगं थाइगंफ्रा बारा मोजाङैबो जानो नागिरला आरो मानोबा बिदि अखा ओ नां नांनायनि बारा अखा बा नांगौ बायदि अखा मोनैयाव बा बा बिदिनो दुंख्रावनाय सान्दुंनि गेजेरजों माने माखासे फिफां लाइफां माने बिदिनो जेन'बा जानो थाखाय गायनाय मैगं थाइगं थाइगंफ्रा रान लांनो नागिरो आरोना नोंथां माने खम नुनो मोननायखौ मोनसै जोङो दा बेबायदिनो बेनि अनगायैबो गोबां माने जाग्रा फिथाइ सामथायखौ नुयो आरोना नोंथां बेल' नङा ओ जोङो आरो हायावबो जोगोनारफोरखौहाय गायनाय नुनो मोनो जेनेबा ओ गुवार गुवारैबो गायनायखौ जोङो नुयो बेवहायथ' जोङो जे जोंनि बै दा जे दैलां बोथोराव माइ माइ गायोना बे आबादखौहाय जेब्ला जोङो गायखाङो माने जेब्ला आबादा मोननो अब्ला जोङो हानानै जे बै मा माइनि जाब्रा आरोना बेखौहाय जोङो ओ बेयावहाय मा होनो जोगोनारनि आ हा हायावहाय माने बेखौहाय मान होनो थाखै। बेवहाय बनानै होनाय नुयो आरो बिनि अनगायैबो माने जिगाबखौ आरोना। बेनि अनगायैबो जोङो बैफोर जेन'बा बेसरफोर गायोबा बेफोरनिखौ बे जाब्राखौहाय जोङो बनानै आरामैहाय माने बेहाय जोगो नारफोरखौहाय मान होनानै फिथाइखौ थायहोनायखौ नुनो मोनो आरो आरो ओरैनो बारियाव जानायनि अनगायै ओ जोङो माने बेफोरखौ रां खामायनोबो दायो गायनायखौ नुनो मोनसै आरो ओ नोंथां जेरैहाय ओ मा होनो गोबां-गोबां गुवार-गुवार नांगौनिबा बारा माने जसेबां जानो नांगौ बिनि बारा-बारा जोङो गायनानै बेखौहाय न'खर सोलिनायाव बा रांखान्थियावहाय जौगाहोनो थाखाय ओ बेखौहाय ओ गायनायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोननिथिं थिंहाय ओ माबायदि-माबायदि जेन'बा मैगं बा बिदिनो गोथां फिथा। आइ बेफोरखौहाय मोननो हायो आरो बेफोरनि मावनाय आदबफ्रा माबोरै माव। मावो बेखौहाय आङो ओ नोंथांखौहाय फोरमायना होनो खावलायबाय आरोना
नोंथां जोंनि बर'नि ओ जानाय लोंनाय ओ हाग्राफ्राव मोननाय मैगं आरो आ जोङो आबाद मावनानै मोननाय मैगंनि सायाव आं औ नोंथांनो आ फोरमायनो फंनैसो फोरमायनोसै ओ जोंना ओ बर'नि गुबै जाग्रा ओंख्रि ओ होननानै बुङोबोला ओ जोङो नारजि अमा ओ सबाय साम' ओ सबाय दाउ अनला मेव वाय नाफाम आ मानसिगालदाब आ बा खेरा दाबसिनि आ खुमब्रा हांसो मैथा ना अमा बेदर लाफा नाथुर। जोगोनार ओ बेफोरो जाबाय जोंनि बर'नि। ओ जाग्रा ओंख्रि आ ओमफायो आ जोंनि बर' हारिया हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा हिसाबै आ जोङो हाग्रानि मैगं जेरै ओ जोग्लावरि मैगं मानिमुनि मैगं बा बुरै थुन्थिनि थाराय ओ सिब्रु मैगं ओ दिंखिया मैगं बारसिखो ओ खारौ गान्दि बिबार ओ ओमफायो अन्थाइ बाजाब ओमफायो नेरसिं ओ थास' आ थास'आथ' गासिबो जाजाजोबो। ओ थास'आ बिलाइ ओ। बिथ' ओ बेदर। आरो थास' आयथिं। आ मथा मथि थास'आ गासिबो जाजाजोबो आ। बिनि अनगायैबो जोङो आ आथिखाल जोंनि माखासे आ सुबुंफोरा बा जोंनि बर' हारिनिबो माखासे सुबुंफोरा। ओ माखासे आबाद। फोद मावो ओ बे आबादफोरा जाबाय ओ आलुनि आबाद। आरो आ सबाय बिमानि आबाद आ भिन्दिनि आबाद। ओ जोगोनारनि आबाद फानलु आबाद। आरो ओ मा होनो
ओ बायगन गोखै बा टमेट' बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ मैगं आबाद ओ मावनो हायो ओ बेफोर बाय दि मैगं आबाद मावनायनि गेजेरजों ओ जोंनि माखासे ओ नांगौ जानाय ओ रां थाखा फैसा ओ थाखा फै नांगौ जानायाव ओ जोंनि ओ फराय फिसाफोरखौ फोरोंनायाव ओ माने जोंनि बिमा बिफाया ओ गोबां ओ हेफाजाब मोनो ओ मैगं गायनानैबो ओ जोंङो रां आरजिनो हायो ओ ओ मैगंफोर गायनानै जोङो ओ जोंनि न'खराव ओ नांगौ जानाय माखासे ओ गोनांथिफोरखौ ओ जोंङो बेखौ फाननानै ओ सुफुंनो हायो ओ बिनि अनगायैबो ओ मैगं गायनाया गायनानै जोंङो ओ जोंनि माखासे ओ जानो थाखाय ओ आदार बेफोरखौबो दा माने मोननो हायो ओ आरो ओ नोंथांनो ओ ओ आंनि बुंनायाथ' बेनो ओ आरो नोंथाङा ओ माखासे मैगं जेरै ओ आलु आबाद बा फानलु आबाद बेनि सोमोन्दै माबोरै गायनाय जायो बेखौ फोरमायना होनो हागोनना। खामो माबा जिखुनु जाया माबा मोनसे मैगंनि सोमोन्दै
औ माने आलु आबादखौथ' जोंनाजों गायो माने गायनायाथ' बेखौथ' मेसें बोथोराव गायो। नंगौना नोंथां बेखौहाय जोंना माने आलु आबाद गायनोबा माने हाखौहाय मोजाङैहाय हालेवनानै लाग्रोनांगौ आरोना। हालेवनानै माने हाखौ गुरै आराम खालामनानै दुफु-दुफु खालामनानै जोंङो बेखौ एसे फोरानस्रयो आरोना माने मै होनानै बिदि ओमफ्राय गायनायनि सिगां आरोना बेनि उनावहाय जोंङो ओ बेखौहाय आलुखौहाय जोलै खौहाय बाजारनिफ्राय बा नोंथाङा आवथायनानै दोननोबो हागौ ना नेक्स्ट बोसोरावहाय गायनो बेखौ दोनगोन होननानै बिदि समावहाय माने बेखौहाय न'नि न'आवहाय जोलै दङ बा ननिफ्राय नङाबा न आव जोलै गैयाबा जोंङो बाजारनिफ्राय बायनानै जोंङो बेखौहाय माने मोनफा मोनफा ओ बेसे गोजानैहाय होयो होबा मोजां मोजांङै आनदुनि थाखाय मोजां जागोन बेखौ नायनानै माने जोङो बेखौहाय गायो। आरोना मोनफा मोनफा बिदिनो गस बोनानैहाय बेयावहाय गायलाङो आरो ना ओमफ्राय बेखौ गायखांनायनि उनावहाय जोङो आथिंजों बा आखाइजों माने फबनानै एसे गोजौ गोजौ दोनो आरोना जेन आलुआखौ जेराव गायदों बेखौ सिनायो आरो जेन' रज' मोजाङैहाय लारियैहाय रज'लाङो आरोना बिदिनो ओमफ्राय बेयो आलुआ जुदि देरलाङोबा जोङो बेखौहाय माने आलि खोनानै ओ आलि खोयो आरोना जेन' आलुआ ओरै ओरै माने गोलैलाबाया मोजां मोजाङैहाय जेन' जौलाङो आरो ना बेनि थाखाय आरो मोजाङैहाय आलुआवहाय जेन' हाबसन हाबहर जाया बेखायनो जोङो मोजाङै आलि खोयो आरो ना खननैसो खोयो जोङो आलिखौहाय बिनि उनावहाय जोङो मोजाङै बे खौहाय फेदेरनानै जोङो बेवहाय ओ मा होनो। मोन ओ जानोखौ मोननाय जायो आरोना आलुखौहाय ओरैनोथ' जोंना आलुआ मोजाङैनो जायो खिन्थु जुदि खुहाया बांद्राय खुयोबा आलुखौहाय जोङो थैब्र'नायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ।
बिदिनो मा होनो बे ओ आलुनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि। माने गुबुन गुबुन गायो बिदिनो जेरै जुखामफोरखौबो जोंना आलुआव होफानायखौ नुयो। आरोना जुदि नोंथाङा ओरैनो आलु बुरखांनायनि उनावहाय। ओरैनो न'आवहाय जानो बा सावनानै जानो बा एवनानै बा रुनानै जानो बा माने आलुखौ आलुआ जेब्ला एसे देरहाडों अब्ला जों बेवहाय ओ ओ बे माहोनो जुखामखौबो ओ गरफा गरफा गाय गायनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां नोंथांमोनिथिं जुखाम आबादखौ मा माबायदि मावो नोंथां?
ओ जोंनि जों जुखाम आबादखौ ओ ओ लांदां हाफोराव ओ ओ फैयो। ओ जुखाम आबादखौ फोनो थाखाय जोङो ओ गिबियाव हाखौ नांगोलजों बा जोङो आथिखाल मुगायाव ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो। ओ नांगोल एबा ट्रेक्टरजों हालेवनानै हाखौ। ओ नांगौखिनि मोनजासिम हाखौ एवनाय जायो। बिनि उनाव जोङो ओ हाथाय बाजारफोराव बा ओ ओसिगांनि बोसोरफोराव जोङो। ओ गायखानाय जोलैफोर दंब्ला बेखौ ओ फोनाय जायो। बा फोनाय जायो माने गायनाय जायो ओ बेखौ।